थां हेल' औ नोंथां औ।
औ मा खामदो? ओ दङ नै ओरैनो‌ नोंथां।
नोंथा नोंथाङा आर बिजि नामा नोंथाङा?
बिजिथ' नङा नोंथां बिजिथ' नङा। बिजि नङा होनदां नोंथां।
राल्लायनो रायलायफिननो हागौमोन माथो नोङो।
उम हागौ। औ मानि सोमोन्दै रायला
खालामदो।
दङलै नोंथां ओरैनो नै बार लादों एसे गरमखाय। ओंख्रियाथ' अमा बेदरजों खुमब्रामोन। खोनाबायना?
औ औ खोनादो खोनादो।
उम
औ औ। बाथ जोंहाना जोंहा दिनि मिरामिस लै दिनि। दिनि मंगलबार ना।
आ आ उम।
मंगलबारखो मानि माथो नोंसिनि गोद्लाय नोंसि मानि
मानिया जोंनिया।
मानियो।
मानिया जोंनिया मानिया।
जाखो मा मा बाराव मोनजाया?
जोंनाथ' मोनजाजोबो हायानो। जास बिदि गैया जोंना। जाबायानो थानो हायो आरो ना।
औ।
बिदि बाराय खानानै लायाखै आरो ओंखाम मोनजायै मोनजायै बेदर मोनजायै मोनजाया ना।
औ खाना लानायसै बाराथ' खारा लानायसो मोनसे ना?
उम उम
गोसोनि बार जेनेबा सोरबा हमनानै लायो इयाव मोनजाया। सोरबा हमना लायो इयाव मोनजाया।
उम माइफोर गायाखांबायना नोंथां?
माइ हा एसे दंबावो। एसे दंबावो। खोनादों? ओ बिगाब्रै बिगा बासों दंबावो।
उम उम उम। औ जाहा जोब्बायलै बार' बिगा उम।
ओ औ बोथोरा बोरै?
बोथोराथ' दा दोमैलु एसे सान्दुं गैया नरम जादों आरो नरम।
दिनै हराव दिन हराव अखानायनो हायासै।
हादों
अखाया थायो औ अखाया हादनाय अ अखाया सोरां सौफ सोरां जानाय खोमालै?
उम
इमान खिन्थु दोमैना दाबो दोमैलुल' जादों हागोन ना हायाथाय?
औ बिदिनो दं जोमैल' लुयैनो।
उ बोथोरा बाहाय गोलोम बोथोरानो बोरैबालै।
अब्ला दसे सम आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै ना?
हो
आबादनि सोमोन्दै आरो। नोंथांमोननियावलाय आबाद खालामो।
आबादा आबादा जेनिखि रनजित बाहादुर जि जोसा माइब्रा इदिनो मावनाय जायोलै। नोंथां नोंसनखलाय नोंसोरनिखिजा?
जोंनावओनो एखे।
माइाया जोंना स्र्न' जोसा माइब्रा रन्जितखौ गायबाय।
अ रनजित हायानो माया रनजितआ दाम गोसा माथो बे सनाब बेसेेनसनियाव माया फानबा?
बिदिैनो थामजौ थाम रोजा थामरोजा नै-नैजिबा। जा नैजिबा उम थाम रोजा नैजिबा।
मा होनदो?
थामरोजा नैजिबा। मालाबा नैजिबा जायो मालाबा थाम रोजा जायो।
ओ नोंङा माइहा माने माइआथ' निजा निजा जानानै दोङो ना।
उम औ बेनोथ' मालाबा नैजिबा थाङो आरो।
बुजिस्लाबाखै आं नैज-नैजिबा माने नाङा आङोनो
बुजिस्लाबाखै नै जिबा आरो
ए माइनि दामखौ होनदों आरो आं नै-नैजिबासो थाङो मालाबा नैजिबा थाङो। मालाबा थामजि रोजा थाङो आरो ना।
रोजा नामा?
औ बुजिबाय औ थामरोजा उम नैजिबा। औ बिदिनो उम।
ओरै
औ
ओमा दामा गोसाथार दख' माथो जोंखि माथो साततस' ओरैल'।
ओ ओ मालाबानि समाव जायो आरो जेब्ला माइ जाथारा अब्ला बे समाव जायो आरो उम। नोंथांमोनथिं माइआ जासियोनदां माइ आबादा?
जोंनिखि माइया जायो दे। जाया नोङा जायो जोंनिखि बोथोरा एबारो मोजांसिनसो एबार बांसिनसो जासिनगोन। नोंसिनिखिन दैनि आंखाल जायो नामा?
दैनि आंखालथ' जायो जानायालाय जोंनिथिं दै नाला गैया नालाय अखाखौनो नेबाय थानो गोनां जायो। बेनिखायनो एसे माबा आंखाल जायो आरो उम अखाया थ' हादोंमोन हानायालाय अबाबो बारा जायाखै आरो नांगौबायदि हे
गायनोथ' हागोन ना
मा होनदों नोंथाङा औ गायजोब्बायनो मानसिफ्रा जोंनाथ' जोब्बायनो सिगाङावनो जुलाइ जुलाइ एक थारिखआवनो जोब्बाय जोंनाबो
उम गायनो हागोन दे एबार बोथोराव मोजां अखा उ अखा-अखा दों दै दोङो
अब्ला नोंथाङालाय आबाद गायनो आबाद खालामनो मोजां मोनो ना मोना?
आबाद खोथ' जानो थाखाय मावनांगौ जायो दा हा थानायावलाय आरो आबाद मावाबा बोरै जानो।
बेलेग आबादफोरखौ जेरै बानलु बेलेग बानलु बिदिनो
ओ जेनिखि जेनिखि बेबायदि माने जागा बोरि गोजौ गैया। जागाया हायेन। माने हाजो एरियायावसो बानायनाय जायो बांसिन गोजौ हायाव जोंनिया आरो दैलोमो ना। दैमानि दैया लोमो अखा हानानै दैबाना जायो। मानि इनि थाखाय गाया थैजोबो बिफाङा बेलेग बिफां बाहेरा उफेरा मैगं थाइगं गैया।
उ
फिसानायनि थाखाय गाइ गायनाय जाबाय नोंसोर
ओरैलाय आबाद खालामनो मोजां मोनखायो ना नोंथां जोंथिंथ' गायो बानलु जिंखा बहल बायदि बायदि भिन्दि बिदिनो मैगं थाइगं गायो आरो ना नोंथां। जेरै फालांगि खालामनो थाखायबो फाननो थाखायबो गायो मालाबा न'आव जानो थाखायबो गायो एसे एनै बिदि जोंथिं हायाथ' बोरैसो हायाथ' दलहा नडा नालाय जोंनिथिं बोरि सो
जेनिखिथ' हायानो बेनि थाखायनोथ' गायनो हाया। दैफोरा लोमलाबायो दै लोमनायनि थाखाय गाया आरो
अब्ला नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंसै मोनसे ना नोंथां। आबाद मोजां खालामबा जों मा होनांगौ दे आबाद मोजां खालामनोबा जों आबादाव मा मा होनांगौ। मा होयोब्ला आबादा मोजां जायो आरो माबायदि फिथाइ थायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंदो।
जोंनियथ' आबादाथ'
उ
जेनेबा दखानफोरबायनाय हासार रासायनिक हासारफोरा बेफोरखौ सारो आरो खायफा खायननो बेनिफ्राय बिफांनि थाखाय सारो फिथाइनि थाखाय सारो खननो बेनिफ्राय दैयाथ' जोंनिया मोनखायो। सै बेनि थाखायनो जोंनियाव साबसिनजायो होन जायो आरोना माने जोंनिनियाव बिगा पन्द्र' मन सल्ल' मन सत्र' मन ओरै गाहाम जायो बिगा। मन माया। जाया नोंङा जोंनियाव जाद्रायो ओमफ्रायों नोंसिनियावलाय बोरैथो
जोंनाबो। एसे खम जायो ना जोंथिं खम जायो आरो एसे।
ओ ओरैनो बिगा बेसे जायो? अ बे बोरिहायावलाय खस्थ' जायो माया जानाया।
उम एसे खस्थ' जायो आरो
दैनि बाहाय प्रब्लेम जायोना खस्थ' जायनि
थ' प्रब्लेम जाखायो जेरै अखाखौसो नायनांगौ नाय जायो नालाय जोंनि गायनो थाखायबो। जोंनि थाखाय बेयाव माबा गैया आरो दैनि केपासिटि बा नालाफोर गैया आरो दंब्लाबो गोजान गोनावसो ओरैनो नोंथां। नोंथांथिंलाय माब माबायदि गायो माइलाय। हा?
खोनादों।
जिमिनिट जायाखै माथो। जि मिनिट।
जि मिनिट जायाबाबो जेबो नङामोन नोंनायालाय जि मिनिट खालामथारोंसै दे होनबालाय। नोंगना ओमफाय नों हरजागोन दे हरजागोन। खोनादों? नोङो आं दानि नोंखौ सोंहरदोंमोन नोङो आरो बेस्थ'मोन नामा?
औ दसे मानसि फैदों ना आं बेजोंनो रायज्लायदोंमोन दसे दसेनि उनाव हरगासिनो दं।
अ दे आं माने दाना हरो सोलाबा सोलाबा?
दा दसेनि उनाव
दे दे दे।